औ नोंथां
ओ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
दा बे समावहाय ओ नोंथांजों गोदोनि हाथाइ बाजारनि ओ मुवा बेसादफोरनि
ओ
रां आरो नैबे दानि जुगनि हाथाय बासो हाथाय बाजार हाथाइ बाजारफोरनि ओ मुवा बेसादफोरनि रांनि सोमोन्दै बा ओ बिनि थाखाय सावरायनो नोंथाङा सम मोनगोन ना दसे
औ नोंथां सम दङ दे रायलायनो हागोन
दा होमबा अब्ला आङो एसे जागायनो सानबाय बा नोंथाङा नोंथांनो ओ जोंनि ओनसोलावहाय मादि बेखौ फोरमायहर सै आङो
औ औ नोंथां औ दे
दा सिगाङो जोङो गोदोनिफ्राय एसे नुबोबाय जोंनि ओनसोलावहाय हाथाय बाजार होनोब्ला जोंङो हाथाय बाजारा जोंहा ओ खाथि खाला गैयामोन।
औ नोंथां औ
था मेलानि थाखाय थांलाय फैलाय लामा जोंहा मोजां गैयामोन। थिग बेबायदिनो गोदो बुंनो थाङोब्ला ओ आबै आबौमोननिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो जे जेब्ला हाथायाव थाङोमोन अब्ला बिसोरो थाबायनासो थाङोमोन
औ औ नोंथां औ
जोबोद गोजान गोजान जायोमोन आरो थाबायना थांनांगौवा खस्थ' लामा हान था मेला मोजां नङा हाग्रा बारि सु बबेबा खन्द'आव ओ बिदिनो दै बारनांगौ जायो थिग बेबायदिमोन आरो गोदो माने ओ हाथाय बाजाराव थाङोब्ला बेफोरनि अनगायै ओ आरो गोदोहाय जोङो सिगाङो संख्रि बानलु जिखुनु मुवा या बेसादानो जा आ
औ नोंथां औ
ओ एसे खम बेसेनावनो जोङा बा थाइसे थाइनै बा आथोना सारे ना जोङो बिदिखौ सलिनायखौ खोनाबोदों बाट जोङो बा गमामायैनो आंबो आथोनिफ्राय बाहायबोनो मोनदों।
औ औ औ
औ दा दानि दिनावहाय जोङो बैखौ साननानै नायोब्ला दा जोङो आथोनाफोरखौहाय नुनो मोनलिया बा सारेनाफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया।
औ नोंथां औ
गोनोखो मुगायाव ओ गासिनिबो गानग्रा जोमग्रानिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय मुवा बेसाद गासैनिबो दामफोरा समजों लोगोसे बारायलांजोबबाय
औ नोंथां औ
औ दा आं मिथिनो लुबैयो जे नोंथांनि ओनसोलावहाय हाथाय बाजाराव हाथाय बाजारा
औ
दोनिफ्राय आरो दाजों माबादियै सोलिदों। बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
औ नोंथां औ एसे खोन्थाहरनो हागोन आंबो माने आं जे नुदों बेखौ खोन्थाहरसै
औ औ औ नोंथां
माने ओरैनोथ' हाथाय बाजार होनोबा जोंना ओ बर' गामिफोराव नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
गामि ओनसोलफोराव माने एसे फिसा फिसा जायो आरो दा बाहाय ओ ओ बांसिन माने ओ गुबुन जायगाफोरनि फैनानै माने गुबुन ओ ओ गुबुन माने हारिनि फैनानै माने बाजारफोरखौ बानाय खालाम नङा होमबा ओमफाय गोदोहाय माने ओरै बायदिसोमोन माने हाथाय बाजारानो बांद्राय गैखायामोन हाथाय बाजारा टाउन सहरावल' बांसिन बांसिन थायोमोन आरो ओमफाय ओ लासै लासैनो मा जालांखो जोंना माने गोदोहाय आरो हाथाय बाजार गैयामोन ओमफ्राय मा खालामोमोन जोंना हाथाय बाजार गैयियाव माने ओ मोनसे बेसादजों मोनसे बेसादजों सोलायलायोमोन गोदोहाय नङा होमबा औ जेनेबा सोरबा सासे सुबुंनाव जेनेबा जोगोनाथ दङबा सोरबा सासे सुबुंनाव जुदि खुमब्रा दङबा होमबा सोलायलायनाय जायोमोन आरो औ आरो दाबो सोलियो बिदि ओ बिदि सोलायलायनाया जोंनि गामि ओनसोलाव बर'नि गामि ओनसोलाव दाबो सोलिगासिनो नङा होमबा
औ सोलियो सोलियो
माने ओ मैगं थाइगं सोलायनाय ओंख्रि सोलायनाय नङा होमबा
औ औ
थिग बेबादिनो ओमफाय दा नै ओ जों नुनो मोनदों माने बावैसो माने बिदि हाथाय बाजाराव जों जोंहा बांद्राय लोब्बा गैयामोन गोदोहाय ओमफ्राय नै दा बिदिनो जोंना थांनाय समावहाय मोनसे गिदिर माबा मोनसे ओ खैफोद जाना थांदों जायखौ होनो कर'ना भाइरास नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां
दा बे कर'ना भाइरास सोआव माने ओरैबायादि जाबाय माने ओ कर'ना भाइरासाव माने ओंखारलायनो हाया जादोंमोन बयबो नङा होमबा माने ओ न' खाथिनिफ्राय गामिनिफ्राय ओंखारलांनो हाया बिदि जादोंमोन आरो स' बे समाव मा खालामदों माने बयबो माने गामियावनो मोन मोनफा मोनफा दखान फिसा फिसा फिसा खुलिनानै लानाय जादों आरो
औ
मैगं थाइगंखौ ओ मैगं थाइगंफोरखौ माने गामियाव जोंनाथ' मैगं थाइगं जोब खाया गामिफोर नङा होनबा ओ जों आबादारिखा बर' बर'फोरा दा बिदिनो माने जेसेबां ओ जायो न'खराव जानानै माने जेसेबां आग्लायो बेखौ जोङो बाजाराव फानग्रा जादों बे कर'ना भाइरास माबानिफ्राय जानायनिफ्राय
औ औ
ओंखारनो हायैनि थाखाय आरो दा बाहाय माने माखासे फालांगिबो ओ ओ खालामग्रा जादों ओ बाजाराव जोंहा मैगं थाइगंखौ लांग्रा जादों दा बेफोराव माखासे रांबो आरजिनो हादों नङा होमबा ओमफाय जोंहाथ' बर'फोरनि बाजारफोराव नुनो थाङोब्ला जोंहा गासिबो लकेल ओ जाग्रा लोंग्रा फानजोबो नङा होमबा जेरखम दाउ दाउ अमा होन हांसो होन ओमफ्राय मैगं थाइगं होन गासिबो माने जोंना लकेलावनो ओ न'नि उसुङाव मोनजोबनाय आरो आरो जों बर'फोरा बांसिन मिथिंगाजों थाफायो नालाय दा मिथिंगानि गेजेरावबो जों जोंहा हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुहुद मैगं थाइगं मोनो दा बेनो माने जोंना हाथाय बाजार होनोबा माने बांसिन जोंहा ओ मैगं थाइगंफोरजों ओ ओ गोरोबनानै थायो नङा होमबा मैगं थाइगंफोरजों फालांगि खालामनानै जायो ओमफाय बिनि अनगायै मा दङ जोंहा ओ माखासे सि जो जायनाखि जोङो ओ गामि ओनसोलाव दायो नङा होमबा जेरखम दख'ना गामसा आर'नाइ बे बेफोरखौबो जोङो फालांगि खालामनाय नुयो आरो बाजार ओनसोलाव ओमफाय गुबुन बांद्राय गिदिर गिदिर माबायावहाय फालांगियाव जोंहा दाबो हाबनो हाथ'वाखै बर'फोरा माने ओ ओ दाबो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर फैनानै फालांगि खालामो नङा होमबा बाजारफोराव औ खामानि मावफैयो दा जोंना बांसिन बेनो नुयो आरो जोंना मैगं थाइगंआव बांसिन नुयो ओमफ्राय आबादाव बांसिन नुयो आ आबाद मावनायफोराव ओ माइ माइरं बिदि ओ मावनायफोराव सबाय होन माबा होन ओ बेसर होन नङा होमबा दा बेफोरखौ मावनानै जोंहा माखासे फालांगि खालामो आरो जेरखम सोरबा जोंना दाना ओ ओ बारि बागानावहाय ओ गय गायो बुहुथनो नङा होमबा दा ओ गयनिबो बहुद फालांगि मावो जोंहा बुहुत ओ माबा प्रदाक्सन दिहुनो नङा होमबा गयनि दा बेफोरखौ जोंहा गा सिबो बे बाजार ओनसोलावहाय जोंनि हाथाइ बाजारावहाय ओ फानहैयो आरो फिसा फिसा हाथायावहाय
दा जोंहा बेनो माने ओ गोदोहाय बिदिनो सोलाय सोल' बानायोमोन ओ मैगंजों मैगं नाथाय दानिया मा जायो बेखौ रांबो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे रांनिबो गोनांथि जाबोबाय नङा होमबा आजिखालि दा रां गैयाबा जेबो मावनो हाया ओंखायनो दा फालांगियावबो ओंखारग्रा जाबाय आरो दा बाहाय जोंहा बांसिन मा नुयो जोंहा ओ आबादफोरनि सायाव ओ आबादफोर जुदि ओ फालांगि खालामोबा जोंहा हौवाफोरखौ बांसिन नुयो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
ओमफाय बिदिनो मैगं थाइगं बिदिनो दाउ अमा फानोब्ला माने जोंनि आइजोफोरखौ जिरायनाय नुयो आरो दा नोंथाङा टाउन सहराव नुयो जानो हागौ मैगं थाइगंखौ बांसिन आइजोफोरा फानो नङा होमबा औ दा बेनो आरो नोंथाङाबो माखासे मिथि मिथिबावोबा खोनथाहरबावदो
दा बे हाथाय बाजारनि सोमोनदै ओ जे नोंथाङा फोरमायलांबाय ओ बा जोंनि गोदो गोदायहाय हाथायानो गैयामोन नंगौ थारैनो सैथो जों ओ नांगौखिनि मुवा बेसादखौहाय जोङो सोलायलायनाय बेफोरो जोंनाव थारैनो दंमोन बा सैथो नोंथाङा बुंनाया
औ नोंथां
औ आरो बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायावहाय जोंना टाउन सहरावसो दंमोन नालाय हाथाइया आरो आरो लामानि थाखाय जोङो हाथायखौहाय जोङो लाबोनो हायामोन बा जि गामियाव दङ फिसा फिसा नोंथां बुंलांनाय जेरै
औ
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनोमोन थारैनो सैथो लामा हानथा मेलानि थाखाय जोंनि खाथियावबो हाथाय बाजार बा गलाफोर बेफोरबायदि गैयामोन
औ नोंथां औ
दा लासै लासै नैबे दानि दिनावहाय ओ लामा फोराबो एसे ख'ना खनलाब्लाबो गारि खारनो हानाय
औ नोंथां
हिस्रत एसे मोनहैजोबबाय दानि दिनावहाय आरो ओ दा हाथायफोरा खोब एसे गिदिर गिदिर जासै माने जानायखौ नुनो मोनसै थाया आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ
ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय जे हाथाय जे नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेफोर बेफोरबायदिनो जोंहा बर'फ्रा आबादारिजों जोंहा सोमोनदो गोनां जि मैगं थाइगं गं ओ ओ बेफोरनि थाखाय जि नांगौ जायो जोंहा बेफोरखौ
औ नोंथों
फ्राय मोनोयानो आरो जानानै आग्लायनायखौ जोङो फ्राय बांसिन हाथायाव फानहैयो बा बिनि अनगायैबो जोंहा ओ बाजारफोराव लांनो बा फालांगि खालामनो थाखाय जोंहा दानि दिनावहाय ओ मैगं थाइगं बिदिनो गय आबाद जिखुनु आबाद ओ बेफोरबायदि मावनाय बे खौहाय दायो नुनो मोनसै
औ औ नोंथां औ
दानि दिनावहाय एसे गोनोखोनि जुगाव एसे थाखा फैसानि सम बाय नुहुरो जेराव ओंखारो बेयावनो जोंनो थाखा फैसा नांगौ जायो बा ससे लामा हान्थिनायावनो जोंनो फैसानि गोनांथि जायो। दानि दिनाव फ्राय जोङो थाबायनायखौ नुनो मोनला ससे हान थिबाबो जोङो थम थम गाखोयो बेफोरबायदिनो जोङो हाथथाय बाजार मेला बेफोरनि हान्था मेलाफ्राव थांनायाव खोब दानिया समजों खारफानानै गाव गावनि मावनांगौ खिनि खामानिखौ मावनानै लासै आरो थां ओमफाय दाथ' जोंना समाबो गैला नोंथां औ नोंथां माबाफोर औ औ
ओ जों उननि औ उनावहाय जों गुबुन गुबुन टपिक लानानै आयदा लानानै रायज्लायफिनसै नङा होमबा औ हबा नैबे नैबे आयदाखौ बाहायनो दोनथ'सै
औ औ नोंथां नंगौ नों औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय जे नोंथां आं ओनसोलनि हाथाथाय बाजनि सोमोन्दै बा गोदो गोदायनिफ्राय दासि लानानै जोबोर रोजा रोजा साबायखौ बावहरनायजों लोगोसे फनखौ दोनथ'नोसै नोंथां नङा होमबा दे दे दे औ